हेलौ नोंथां औ।
औ औ खुलुमबाय नोंथां।
औ अ नोंथां
आङो दासान्दि मोजाङैनो दं नोंथां खोनादों नोंथाङा ओ आं दासान्दि औ औ।
औ दा बिदिब्ला जोङो
होयोमोन नोथां
औ। बिदिब्ला जोङो उ दा ओम माइखौ जों बोरै गायो ओ माइ मोनिनावलासि जों मा मा प्रसेस बाहायो बेखौ बेनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ सावरायजायो नोंथां।
औ रायलायनो थाखाय नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
हागोन दे नोंथां।
औ जोङो
गिबियावनो औ गिबियावनो जोङो माइ माइखौ गायनायनि सिगां जों खोथिया फोग्रोनांगोन औ नोंथाङा बुंनो सानो नामा खोथिया फोनायनि
औ आ बेखौनो अ जा माइ गायगोन जोङो बे माइखौ ओ दैयाव सोमना दोनथ'नांगो खानथामसो नङा होनोब्ला?
नंगौ औ नोंथां आं एसे बुंग्रोनो लानो नामा नोंथां? हेलौ आं बुंग्रोनो लानो नामा नोंथां? अ आं बुंग्रोनो लानो नामा नोंथां? औ दे जोङो उम खोथिया फोनायनि सिगांनो जों गिबियावनो ओ माइ जा बाख्रि बाख्रिनिफ्राय ओ नांगौ बिबांनि जोंङो माइ माइखौ जोंङो दिहुनना लागोन। बेनि उनाव जोंङो फाथोनि बस्थ थायाव बेखौ सोना लागोन आरो। सोना लानायनि उनाव ओ बेखौ जोंङो। दैयाव जा फुख्रियाव ओ हरनैनि थाखाय सोमना दोनगोन। बिनि उनाव हरनैनि उनाव जोंङो बेखौ बोखांनानै बोरियाव लाबोनाय जागोन बोरियाव लाब लाब उनाव ओ। दैखौ जोंङो दसे समनि थाखाय बा फुङाव बोखांनानै दोननायनि उनाव मोनायाव जोंङो बेखौ दैया जेब्ला रानजोबगोन अब्ला जोङो ओ न' न'नि खामसालि एबा न' सिङाव नोंथाङा बबेबा जिरायग्रा जायगाफोराव बबेबा न' सिङाव लाना फैनानै बेखौ ओ जि गाहाय ओ गाहायाव प्लास्टिक बना लाग्रोनांगोन गिबियावनो प्लास्टिक बनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ ओ जा दैयाव सोमखांनाय माय बे माइखौ नोंङो बनानै ओ लखबनानै बेखौ फेनलाना होनांसिगोन आरो ओ
औ। हेल' नोंथां। हेलौ।